हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे बुं
औ मा खालामदों नोंथाङा
अ आङो दोङो ओरैनो नोंथां ओरैनो दंथ'यो र' जिरायनानै ओम नोंथाङालाय
आंबो दङ ओरैनो दा होमबा जोङो मा थ'टपिकनि सायाव लारायनोस रायलायनो सानदों खोना दोंना नोंथां
औ औ औ दैलि लाइफनि बांसिन
अ सावरायजायो औ खोनादों दे
खोनादों दे आंबो औ
डेलि लाइफ नला खौनो राइलायनोसै न
औ औ रायलाय जायो नोंथां
उम ओ नोंथाङा फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनायालासे मा मा खालामो जेन'बा सानफ्रोमबोनि जिउआव
औ सानफ्रोमबोनि जिउआव होननानै बुङोब्ला आङो फुंनिफ्राय मोनायालासि बेफोरबायदिनो आङो गिबियावनो फुंनि बा रिंगायाव सिखारबाय ओमफाय खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे खोनादों
औ औ बेफोरबायदिनो फुंनि बा रिंगायाव सिखारबाय बा रिंगायाव सिखारनानै बेफोरबायदिनो सिख्ला सिबबाय सिख्ला सिबनानै आरो बेफोरबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां खानस्रि खुरै हमनानै ला आङो माने ओ फुंनि ओंखार ओंखाम ओंख्रिखौ माने संनाय जायो आरोना जोंहा माने आइ दं नालाय आइआ सङो बेनिखायनो आङो बाहेरा खामानिखौ मावो आरोना नों दा बेफोरबायदिनो सिथ्ला सिबबाय सिथ्ला सिबनानै आरो खान्सि खुरै सुबाय खा खुरैखौ सुखांनानै आरो बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां साहा फुदुंबाय साहा फुदुंनानै बेफोरबायदिनो न'नि गासैबो ज' लोंबाय बेफोरबायदिनो ज' लोंनानै आरो बेफोरबायदिनो सम जाबा माने आङो ओ दाइन बाजि थामजि रिंगायाव माने आंनि खामानियाव थाङो आरोना नोंथां बेनिखायनो आङो दाइन बाजिनि सिगां ओंखामखौ बिदिनो जाग्रोनानै लाबाय ओंखामखौ जाग्रोनानै लानानै आरो बिब्दिनो देलाय देलाय आरि माने आंनि खामानियाव आङो ओंखार लांओ आरो आंनि खामानिया बिदिनो ओंखारलांनानै आङो ओ बेलासिनि हमना औ बेलासिनि आङो ओ नै बाजि थामजि माने न'आव सफैयो आरोना आरो मोनबाव गि फैनानै फैयो आरो फैफिनो नै बाजि थामजि रिंगायाव न'आव गिदिंनानै फैफिनो बेफोरबायदिनो गिदिंनानै फैफिनना आरो दसे जिरायबाय मेंनानै फैयो नालाय दसेबाबोथ' जोङो जिरायखानांगोन नङा होमब्ला खामानिफ्राय खामानिनिफ्राय फैबा जों मेंनानै फैयो नालाय बेनिखायनो दसे जिरायबाय दसे जिरायनानै बेफोरबायदिनो आरो ओंखाम जालायबाय ओंखाम जानानै आरो बेफोरबायदिनो आरो आरो ब्रै बाजि थामजि रिंगायाव माने आंहा मोनसे खामानि दंबावो आरोना ओ थिक बेफोरबाय बिदिनो ब्रै बाजि थामजि रिंगायाव आं खामानिखौ मावफिनलायबाय बेफोर बायदिनो खामानिखौ आं नो बे खामानिया आरो बा बाजि थामजि रिंगायाव जोब फिनो बा बाजि थाम जि रिंगायाव जोबनानै बेफोरबायदिनोथ' बेलासि जाबाय नङा होमबा बेलासे जाबाय मोना मोना जाबाय बेफोर बायदिनो सिथ्ला सिबलायबाय आङो सिथ सिथ्लायाथ' जोंनिया मा होनो फुङाव सिबनाया गाज्रि जाफिनखायो नालाय बेलासेबो सिबफिननो गोनां जायो बेफोर बायदिनो सिबफिनबाय आङो सिबफिननानै आरो दुगैस्रां लोबस्रां बेफोर बायदिनो ओ बार लानानै बार माने समबार मंगलबार बेफोरबायदियाव माने आलारि बाथि जि सावो आरो ना आलारि बाथि सावो बेफोर बायदिनो आलारि बाथि सावखांनानै आरो एसे इफोर बायदिनो जिरायनानै बिदिनो लोंलायबाय साहा लासैनो लोंलायबाय आरो माने जोंनोथ' साहा नङाबा जाया नङा होन ब्ला फुंनि सानजौफुनि मोनाबिलिनि साहाखौ नांथारगौ नालाय। बेफोर बायदिनो साहा लोंलाय ओ लोंलायनानै आरो बेफोर बायदिनो जानाय जालायबाय मोनानि। मोनानि जाखांलायबा आरो बेफोर बायदिनो उन्दुलायबाय बेखिनियानो आंनिया सानसेनि जिउआ बे बेबायदिनो बारलाङो नोंथां ओमफाय नोंथांनि खौ बुंनो हागोन नामा इसे?
औ हागोन आंना बो बिब्दिनो सिखारनाया बा बाजि नङाब्ला बा बाजि थामजि मिनि बियाव सिखारो आरोना सिखारनानै फार्स्टावनो आङो मोखां हाथाय साथाय फुना लाग्रोयो।
औ औ
ओ सिथला खांसि बाथि खुरै ओंखार थायो ना हराव जानाया अ बेफोरखौ सुना लायो।
औ
लानानै आरो न बांफोरखौ साखोन सिखोन खालामो।
औ
साखोन सिखोन खालामनानै बिदिनो दुगैस्रां लोब स्रां आरो ओंखामखौ आंबो संनाय जाया दे फुङाव
औ औ औ
जोंहाबो ननि मानसिफोरा संनाय जायो आरो ना।
औ औ
माने ओमफ्राय जाबाय जाना दुगैस्रां लोबस्रां आंनाबो खामानि थायो आरो ना
औ औ औ
मानियाव आंबो दाइन दाइन रिंगायाव थांनाय जायो।
औ औ
रिंगायाव बेयाव नो सानसे जाहैयो आरो थाम रिंगा थामि रिंगा थामजि मनिट बिदि औ बेयाव न'आव मोनफायो न'आव मोनफैना आरो बिदिनो दाथ' गोलोम बोथोरनि दिन
उम
जोबोद गरम मोनो मोनो मेंनाय मोनो बि दुगैस्रां दुगैस्रां आरो ओंखामखौ जाना बेलासिनिखौ
औ
जे रेस लायो आरो
औ औ
रेस्ट लानानै ओमफाय
उम
बिदिनो ब्रै लिंगायाव आंनाबो खामानि मोनसे दङ आरो
औ औ
खामानिया ब्रै रिंगायाव जायो ला बा रिंगा नङाब्ला बा रिंगा थाम मिन्दाव जोबोयो आरो
औ औ औ
बिनानै आरो
उम
दसे इदिनो थालायबाय
उम
नानै लामा सेर थ्लाफोरखौ सिबबाय
औ
सिबनानै न' न' बां बांफोरखौबो सिबनाय जायो आरोना सिबनाय जायो ओमफायो इदिनो आरो दुगैै सि स्रां दुगैस्रांनाथ' लानो गोनां जाख खायोना जोबोद गरम गरम दिन ना दानिया बिदि नो आरो दुगैस्रां लोबस्रां जानानै साहाफोरखौ फुदुं ना नोंसि सिगोन ओमफाय फुदुंनाय जायाब्ला सानफ्रामबो लोंनाय जाया आरोना माब्लाबा माब्लाबा गेजेर गेजेर
उम
बिब्दिनो ओमलाय बारहावा मोनानि जानिसै दसे लामायाव
औ
जनानै था थायो आरो बिदिनो द' रिंगा द रिंगा थामजि मिनिदा लासे
ओ ओ औ
बिनो आंनि सानफ्रोमबोनि जिउआ बिब्दिनो थाङो आरोना
ओ ओ
अ
ओ
बेखिनि आनोसै
औ ओरैनो नोंथाङा मा खालामनानै बा मा मावना थानानै बांसिन मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ आं बांसिन जिनै ओरैनो थायो आरो
ओ ओ ओ
बाराथ' बिजाबबो फरायनाय जाया बिब्दिनो मबाइल नायनानै गानखो खोनासंनानै बिब्दिनो थानाय जायो आरो ना
ओ ओ ओ
दा
ओ माने गाव गाव मोजां मोननाय हुदा थायो नङा होमबा
ओ नंगौ
औ गासैबोथ' स गावसोरनिबोथ' हुदाया बा गासै गासैनिबो साननाया समान नङा नालाय
औ नंगौ
सोरबा ओरैनो थानानैबो मोजां मोनो सोरबा मेथाइ खन खोनासंनानैबो मोजां मोनो सोरबा मोसानानैबो मोजां मोनो सोरबा एक्टिं खालामनानैबो मोजां मोनो बेफोर बायदि आरोना थायो बेफोर बायदिनो गाव गाव हुदा थायो आंहाबो दं हुदा माने आङो ओरैनो थानाय समाव आरोना ओरैनो थानाय समाव माने आङो ओ बिजाब फरायनानै मोजां मोनो आरोना नोंथां
अ औ
ओरैनो थानाय समाव माने बिजाबखौ आङो बांसिन फरायनाय जायो आरोना बिजाब फरायबाथ' जोंहा गोबां गियान मोनो नङा होमबा जोङो जोङोथ' गासै रावबो रोंखा जोबनानै फैया नालाय गासैबो गोरोंखा नङा नालाय बेनिखायनो जोङो जोंहा गोबां गियान लानो गोनांदों गोबां गियाननि आंखाल दं नङा होमबा बेनिखाय औ बेनि ओंखायनो आङो माने बिजाबखौ फरायो आरो ना बिजाब फरायनायनि जाहोनानो मा जाहैबाय बिजाब फरायबा जों मा मोनो गियान मोनो नङा होमबा जों हमनानै ला औ जों हमनानै ला मायबा मोनसे गियानखौ जों रोङाखैमोनब्लाबो बिजाबाव फरायनो मोननानै बा बिजाबाव नुनानै जोङो बेफोरबायदि गियानखौ एसेबाबोथ' सोलोंनो हागोन नङा होमबा नोंथां
उम
बे ओ बे बेनिखायनो जोंनाव माने गियाना एसे रोंनो गोनाङा एसे खम दंबावो नालाय बेनिखायनो आङो ओरैनो थाखाय थानाय समाव माने दसे सम मोनबाबो आरोना आङो बिजाबखौ नायथारो माने इसेबाबो नायो आरो आङो
औ
बेफोरबायदिनो मोजां मोनो आरो बिजाबखौबोथ' बिजाबखौबोथ' बांद्राय बेफोरबायदि नायथाबबाय थानो हाया नङा होमबा माने औ जा नायनांगौ समसिम बिसिम नायबाय समसिम नायनानै आरो दसेबाबो थ' जोंनाथ' मबाइल आखायावनो थाखायो नङा होमब्ला
उम उम
बेनिखायनो दसे आंबो बेफोरबायदिनो मबाइल नायो मबाइलाव बेफोरबायदिनो मबाइलावबो आं बेफोरबायदिनो नायो आरोना माने उम मा खालामबा मा जागोन मा माबाबा माबा जागोन माने जोंथ' गासैबो गोरों नंखाजोबा नालाय एसे एसे बेफोरबायदिनो मबाइलावबो मायबा नोंङा मायबा मोनसेखौथ' जों सोलोंनो हागोन नङा होमबा हमनानै ला बिजनेस बिजनेसफोरखौबो बिजनेसफोरखौ माबायदि मावबा माने गोजौआव दाउ खौनो हायो माबायदि मावबा गाहायाव गोलैयो बेफोरबायदिखौ जों माने मबाइलावनो बोनानै गोबां नुयो नङा होमबा
औ
दिनो आङो मबाइलावबो गोबां बिजनेसनि बा मोजां मोजां खोथानि बागै इसे एसे नलेज लाबाय थायो आरो नोंथां
औ
थ' मबाइलाबो जोंनो गोबां गियान होयो नङा होमबा जोङो मबाइलखौबो मोजां खामानियाव बाहायबा मोजाङैनो थाङो गाज्रि खामानियाव बाहायबा गाज्रियै थाङो नङा होमबा
औ नंगौ
बुङो नंगौ मानसिफोरा बुङो मबाइला गाज्रि मबाइल लानानै ओरै जाबाय मबाइल लानानैनो बेफोरबायदि जाबाय बेफोरबायदि गाज्रि जाबाय होननानै बुङो ना नाथाय बिबो नंजोबा नङा होमबा नोंथां जोङो मबाइल लानानै गाज्रि जादों होननानैबो बुंनो हाया मानोना जों मबाइल लानानै जों जोबोद मोजां मोजां गियानबो मोनो आरो जेनेबा मबाइलखौ नों गाज्रियाव बाहायबाथ' गाज्रियानो जाखागोनखा मोजाङाव बाहायबा मोजाङानो जाखागोन गाज्रि मो जांखौ सायख'ना लानाया गाव गावनि थांखि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दे होमबा नोंथां लाखिथ'लायनोसै नामा जोंनि समाबो जानानै फैबाय
औ दे
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
दे